हेलौ नोंथां औ खोनाबायना नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो औ ओ जों होनबा दायो ओ जोंनि बर'फ्रा फालिनाय बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा आसाम ओनसोलाव फालिनाय बैसा सागो आरो मागो फोरबो आरो खाथि गासा फोरबो जों बे मोनथामनि सायाव जों सावरायसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा सावरायनो जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन दे नोंथां सुरु खालामदो बिदिब्ला
औ जागोन नोंथां औ बैसागो होनोब्ला माने बियो मोन से जोंनि आसामनिनो माने गेदेर मोनसे रंजामा फोरबो होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां औ जेब्ला औ जेब्ला मानि बिलाइफोरा गोरलै बिलाइ खिलियो मिथिंगाया सोमखोर महर लायो अब्लानो जों माने बैसागु फैबाय बैसागु फैबाय बा बैसागु बैसागो मोनखायो आरोखि गोसोखौ
नंगौ नोंथां नंगौ
बिनिफ्राय बैसागुखौ जों माब्ला फालिनाय जायो होनबा एप्रिल दाननि जिद' खालार खालि बा बैसाग दाननि से खालार खालि जों बे बैसागो फोरबोखौ जोंनि आसाम नाङैनो बा बड'लेण्ड ओनसोलाव फालिनाय जायो आरो नोंथां नोंगौ औ नंगौ नंगौ थारैनो दा बिनिनो ओ जेरै बैसागो होनोबा जों मानि बैसागुखौ जों मोननै बाहागोआव राननाय जादों औ जेरै बेनोनो जों गिबि बैसागुखौ जों मा होनो मोसौ बैसागो आरो नैथिखौ मा होनो जों मानसि बैसागो औ मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' माने जों जेरै मोसौफोरखौ मा हाथ'फ्ला हांगार थाव गोथांजों लगायनानै मोसौफोरनो फुननाय जायोमोन आरोखि नोंथां ओमफ्राय बे बेफोरखौ जों लाव फान्थाव गानहोनानै खाथिनि दैमा दैसा बा फख्रिफ्राव जोंङ थुखैनो लांनानै जों लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा होननाय मोनसे मेथाइ गैया हानबा नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ औ बे मेथाइखौ जों खननानै मानि दैयाव जों थुखैनो लांनायखौ जों गोदोनि दिनाव जों नुयोमोन आरोखि बा दाबो गुबुन गुबुन जायगायाव जों बेबादि नियमफोरखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो आमफ्राय दानिया नंगौ नों ओ थुखैखांनानै मा मोसौखौ गलियाव लानानै खानानै दोनफैबाय
औ
मा अखानायैनिफ्राय मा जायो मानसि बैसागो आरोखि नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
मानसि बैसागुआव जों मानि गंगोना सेरजा सिफुं खाम जथा आ बायदि बायदि बर'नि बा जोंनि आसामनि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै जों न'खर न'खर गिदिंनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां नंगौ नोंथां औ लोगोसे नोंथां आरो मा होनो ओ बैसाग दानि से खालार खालिनो मा खालामो जों माने गोखा गोखै जानाय हुदाबो जोंहा दं। नङा होमबा नोंथां? औ सोरबा सोरबा मा खालामो बेखौ सैथ्र' दाननि जोबथा दिनखालि खालामो। सोरबा सोरबा से दानखालि खालामो आरोखि। खिन्थु बांसिनानो गुबुन गुबुन जायगायाव सैथ्र' दानाव खालामनाय नुनाय जोबथा खालाराव। दा गोखा गोखैया जोंहाथ' जोंहा औ सेजौ सेथा दं। नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोंहा गो गखा गोखै होनोबा जोंहा गोबां हाग्रायाव मोननाय मैगंफोर जेरैहाय ओ मा होनो ओ बिदिनो मान्डेफोर थायो जोंहा खिफि बेन्दोंफोर थायो दाउ फेदाफोर थायो गोबां रोखोमनि मैगं जौसे सेजौ से जोंहा मैगंफोर दं गोखा गोखै। जों बेफोरखौ जों जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां। गोखा गोखैखौ जों म मानि नि थाखाय जानाय जायो होननानै बुंब्लाथ' माने गोदोनि दिनाव आरोखि माने बेमार आजारफोर सानाय सुनायफ्रा थों होननानै जों बेफोरखौ जायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरोखि नोंथां औ गोदोनि दिनावथ' जों माने बै बैसागुखौ जों गोबां दिनहालागै दान मोनसेहालागै सपथा मोनसेहालागै जों मोसानायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन। नाथाय दा जों बैसागुखौ जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बा सानसे बा साननैसोल' जों फालिनाय नुनो मोनसै नोंथां ओ दानिया मा खालामसै बैसाग बैसागोनि समाव न'खर न'खर गिदिंनायनि अनगा मा खालामसै ओ जायगा नायै जायगा मानि बैसागुनि नामाव मोनसे प्रग्राम खालामनाय जायो नोंथां औ जाय प्रग्रामफाव मा मानि उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होनाय बिनिफ्राय उन्दैफोरनि थाखाय मानि मोस नाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय बिब्दिनो मा लोगोसे दाउला सौलायनाय बादायलायनाय आइजोफोरनि थाखाय सेयार सखलायनाय बादायनाय लायनाय हांसो हमनाय बादालायनाय बेफोरबायदि बादालायनायफोर खौ लानायखौ जों नुनो मोनसै नोंथां औ औ दा नोंथां नों औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ आरो मागो फोरबोखौ मा रोखोमै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन थारैनो हागोन ओ जेरै नोंथाङा दासो मुख'लांनाय बायदि
औ औ औ औ औ औ औ जो औ औ औ बेफोरखौ जों मारला थुमला बाननानै दैयाव जानो औ लोगोसे बै दैमायाव लांना थुखैनायाव ओ थुखैनाय समाव जोङो नोंथांमोनहै बिदि जोङो हानजा हानजा औ बेफोरबायदि ना नोंथां औगौंगौ औ मादों औ
जों
जेरै जोङो फुंनि समाव जोंनि अर होयो होखांनानै औ
दा
औ औ औ औ औ औ औ
दा बे दिनखो जों माबाखौहाय